औ हेलौ नोंथां।
हेल' औ नोंथां खोनादों।
औ नोंथां नै आं दासो जिरायनानै दंगासिनो जाखांनानै। औ नोंथां
दा जोंहा जे ओरै साख्रि मावनायनि अनगाबो जोङो माखासे फिसिनाय आदबनि गेजेरजों जोङो जोंनि जिउखौ खुंनो हायो। बेनि बागै सावरायनो हागोन ना नोंथां? औ नोंथां। खोनानो मोनदों नोंथाङा मोसौ फिसिदो। अब्ला बिनि बागैनो आंनो फंनैसो खिन्थानो हागोन नामा नोंथां? आंबो नोंथांनो बे
जागोन दे नोंथां। अब्ला नोंथाङा होमबा आंनिफ्राय मोसौ फिसिनायनि सोमोन्दै मिथिनो लुबै था आरो ना नोंथां औ अब्ला होनबा खोनासंदो मोसौखौ आं माबोरै फिसियोबा आं माबेसे मोसौ फियो। बेनि सोमोन्दै खोनथालांनोसै। ओ मोसौ फिनो थाखाय जोंहा माखासे जायगा ना जायगानि गोनांथि जायो आरोना नोंथां। औ जायगाखौथ' आङो दा हाग्रा सेराव खालामना लादों माने जों जायखौ बाथोन होनना बुङो माने आं मोसौ बाथोन खालामदों आरोना हाग्रानि सेरावहायनो। बेवहाय आं आ मोसौआ ओ गासैहाय जौसेथानि खाथियावनो दं आरो नोंथां। बेखौ मोसौखौ आङो मा खालामो गुमनो थाखाय सानै लावखार लाना दोनदो आरो जाहाथे मोसौआ जेखे मेखे खारथिंला बायनाय बा थाबोला बायनायखौ नायगेरना लायनाय बा मोसौखौ बिनि थाखायहाय। ओमफ्रायहाय बुंनो थाङोब्ला मोसौ आंहा मोसौ गाय दं गाइखेर होग्रा। बेयो ब्रैजिबा आरो बाजिथासो दं आरो बिदिनो मासे मोसौ मोजां जुदि गांसो आदार मोनजायोब्लाथाय सानसेयाव दै लिटार गाइखेरखौ होयो आरो बियो बेखौ आङो से लिटाराव ब्रैजि राङाव फानहरनाय जायो। जोङो बेखौ गासै दाजाबनानै नायोबा सानसेयाव आङो द' रोजासोखौ मोननो हायो आरो नोंथां। ओमफाय बेजों लोगोसे मोसौ फिसिनाय होनोब्लाथ' जोंहा ओ मोसौआथ' आंनिया दा बेखिनिया माबा जोंनि जायगायावनो मोननाय मोसौ आरो बेखौ फिसिनाय जायो ओमफ्राय बेनिफ्राय आंहा मा स्निथा माबा दङ मोसौ जारसि बे मोसौ जारसिखौबो आङो आ बेलेग। बा जायगायाव फियो आरो बेलेग जायगा बेजों एखे लोगो नङा ओ बेखौहाय आङो मा खालामो बेखौथ' मोसौ जारसिखौ आङो फोथारफोराव लांनो हाया नालाय बेनि थाखायबो बेयाव खामानि मावग्रा सानै लाना दोनखादो आङो बेनियावबो बेहाय बे सानसेयाव मासे मोसौ। आंनो। जि लिटारसो गाइखेर होयो आरो थिग बेबायदिनो बेनो आङो बांसिनानो गांसो हानानै लायग्राय आरो माखासे जों बेनि थाखाय दानासो बायनांगौ नालाय आदारसो बायनांगौ बे आदारफोरखौबो बायनाय बायनानै होनाय जायो आरो। थिग बेबायदिनो मोसौ फिसिनायाव आंहा माखासे जेंनाफोरजोंबो मोगा मोगि जानो गोनां जायो जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला माखासे समावहाय मोसौनि माखासे बेरामफोर फैयो सौखा जानाय बा अबेबा आइदेरनाय अबेबा खरा बा लेंग्रा जानाय बिदिनो उदै दुखांनाय बायदिसिनाजों आंहा मोगा मोगि जानो गोनां जायो आरो ओमफ्रायहाय बेयाव बे जायोब्ला मा खालामा आङो खाथिनि ओ जुनारफोरनि डाक्टर बेखौ लेंंना लाबोनानै बेनो बिजि मुलिफोर बिदि होफैयो आरो जाहाथे जुनार रा मोजाङै मोजां ओ हामफिनो बेनि थाखाय बिदिनो माने जुनारफोराथ' बिसोरो बुंनो रोङा बा खोन्थाना लानो रोङा ना जों सुबुंफोरबायायदि माने मा जादों मा मादों बेखौ नोङो मालिकफोरा एसेहाय नोजोर होबाय थानांगौ बा नायबाय थानांगौ आरो। बिदिनो मोसौखौ आङो बांसिनानो उदां फोथाराव आगारनाय जायो गुमहोनाय जायो नाथाय दाथ' जोंहा दैज्लां बोथोर गासैबो ओ माबायानो फोथारानो आबादजों बुंफबजोबनाय जायनि जाउनाव आङो मोसौफोरखौ। खौहाय हाग्रायावसो हरनांगौ एंगार हरनांगौ जायो आरो गुमहैनांगौ जायो बेहाय बेहायबो जोंहा मा जायो माखासे समावहाय हाग्रायाव एंगार हरबाबो माखासे समाव ओ लावखारफोरादि मोसौखौ नायजोबनो हाया अब्लाथाय मा खालाम‌ मो मोसाफोर थायोना हाग्रायाव बेफोर मोसाफोरा मोसौफोरखौ अर ओखारनानै लाखियो आरो नोंथां बेहायबो आंहा एसे मा जायो खहा जायो होननानै आं बुंनो हायो आरो माने खहा जायोब्लाबो आं मा खालामनो माने मोसौखौथ' हाग्राया सरबाय हाग्रायाथ' जोंनि माबा नङा नालाय जायगा नङा नालाय बेफोरो माखासे हाग्रा थाग्रा जिब जुनार नि जायगा आरो बेखौ ओ बेंना दोननो थाखाय जोंहा सोरखारा माखासे हाग्रा बिफाननि मावथिफोरखौ सोसननानै होखानाय दंखायो ओमफ्राय बिदिनो सम समबो हाग्रानिफ्राय बाय फैनानै ओ मोसौनि फिसाफोरखौ लानानै थाङो आरो मोसाफोरा। बेहाबो एसे हा खहा जानायखौ बुंनो हायो ओमफ्राय सम सम आरो मोनसे माबाजों जेंनाजों मोगा मोगि जानो‌ गोनां जायो आङो आ जेब्ला ओ फोथारावहाय बा सोरनिबा आबादफोरावहाय आंनि मोसौफोरा थांलाबायनानै ए जाहोयोब्ला बे आबाद फोथारनि बिगोमाया आबादनि मालिक आ फैनानै एसे बुंफैयो‌ आरोना जेनेबा मोसौफोरखौ एरै सामलायनो हायाबा मानो लादों बेफोरबादि एसे एसे गाज्रिफोर भाषाफोर बुंनानै बुंना गालाङो अब्लाबो बे नांजाबाय थाया आङो मानो होनोब्ला खााफा खानि बा साफा सानैयाथ' सासे सानैनि दावगानायखौ नुनानै मेगनफोराथ' सानाय थाखायोना नोंथां थिग बेबायदिनो मोसौ फिनानै जिन रां आरजिनायाबो गोराबो नङा होनना नो हायो आरो गोरलैद्रायबो नङा आरोना नोंथां बेजों जोंहा न'खर दालांनायाव गोबां मदद मोनो बा फिसा फिसौफोरखौ फरायहोनायाव जोबोद मुलाम्फा जायोबा ओ दावगानो हा लांनायाव माने हेफाजाब मोनो आरो थिग बेबायदिनो जोंहा मोसौआ जोंहा खियोना बेखौ जोङो गोबोरखि होनो मोसौनि खिखौ बे गोबोरखिखौ जुदि दाबसे जायगायावनो गारसोमबाय थानानै दोनसोमबाय थायोबा बेयो रानलांनानै उनावहाय मा जायो हासार जाय हासारा जोंनि आबाद फोथार बा मैगं थाइगंफोरनि थाखाय
थायगङाव होयोब्ला जोंहा गोबां मुलाम्फा मोनो थिग बेबायदिनो बेफोर हासारखौ आङो गुबुन गुबुन जायगनि आबादारिफोरा फैनानै आंनियाव फैनानै बायनानै लांफैयो आरो बेखौ फाननानैबो आंहा गोबां रां मुलाम
दं बेवहाय आङो बेखौ गोबोर हासारफोरखौ लांनानै होयो आरो मोजां फिथाइखौ मोनो आरो नोंथां बेनोसै नोंथां आंनि जि माबा मोसौ बाथोन खालामनाय मोसौ फिसिनाय बेजों आं संसार जालांनायनि जि बाथ्रा खोथाफोर ओमफ्राय नोंथाङा आंनो
औ नोंथां नोंथाङा दा नोंनि बा बुजिनि मोजाङैनो फोरमायबाय आं दा नोंथांनो मा होनो बे जायखौ होनो जोङो फाथो आबाद फाथो आबाद मावनायनि मोनसे जेनेबा माबोरै मावनांगौ बियो माबायदि हेफाजाब होयो बेनि बागैनो नोंथनो फोरमायनोसै दा दा फाथो आबादा ओरैबायदि मोनसे आबाद जे जोंनि सुबुंफोरनि थाखाय बियो सना बायदि जायो आरोना मानोना जोङो फाथो आबाद खौ गोरलैनिफ्रायनो बोराय जाासिमबाथ थैजासिम बे आबादखौ जोङो एखकदमबारे रांजों रुजुनो हायो मानो होनना बुङोब्ला फाथो आबादा ओरैबायदि मोनसे आबाद जायखौ जोङो फाथोनि बिफां बिलाइ बिनि बिगुरफोर गासिखौबो जों बाहायजोबनो हायो बेयाव ओरैबा दि मोनसे मुलाम्फा गोनां आबाद बियो जायखौ जोङो नेवसिनो हाया आरो दा फाथो आबादखौ गायनोबाथ' जों मोन सिखाङाव जेनेबा जोङो माखासे हानि गोनांथि जायो हाखौ जोङो मोजाङैनो एवनानै बेनि सायाव जोङो फाथोनि बेगरखौ फुनानै होबानो फाथोआ रज'खायो जों बेखौ गोरलैयावबो माखासे बारा रज'योबा जों बेखौ फुनानै फाथोखौ फाननो हायो आरो बेनि उनाव जोङो मा एसे नांगौ रोखोमनिखौ दोननानै बेखौ फेदेरनानै जोङो बेखौ मा खालामनो हायो बेखौ जोङो सिगाङाव जोङो बिलाइफोरखौ खानानै जोंनि बर'फा बिलाइफोरखौ खानानै जों बेखौ फोराननानै नारजि बानायो। आरो बिनि उनाव मा खालामो जेब्ला बिफाङा रानानै राथायो अब्ला जों बेखौ दानस'नानै मा खालामो बेखौ जोङो दैयाव सोमो आरोना दैयाव सोमबा बेनिफ्राय जों मा मा मोननो हायो बिनि बिगुरखौबो जोङो जिरनानै फानना फाननो हायो आरो। जायखौ जोङो दिरुं बानायो बेयो हाथायाव जोबोद दाम बेयो सैथो हाथायाव बेनि दामा जोबोद जोबोद गोबाङानो बे बिगुरखौ फानखांनाय उनाव मा खालामबावनो हायो आरो बे फाथो बे दंफांखौ जोङो फाथो सेरनाय हिसाबै बाहायनो हायो आरोना बेजों मा खालामो बेखौ जोङो बिगुरखौ फुफांजोबनानै बिगुरखौ जेब्ला दुरुं बानायनो थाखाय फानहरगोन अब्ला बिनि उनाव जों बै फाथो बे बिफांखौ थालांनायखौ जोङो फोराननानै जोङो फाथो सेरना महरै फाननो हायो जायखौ जोङो मोनसे मुथायावनो जोङो पन्सास थाखा गाहाम बा बाजि रां गाहाम जोङो फाननो हायो आरो। बिदिनो फाथोआ गोबां रोखोमनि मोनसे रांखावरि आरजिनो हानाय मोनसे आबाद जायखौ जोङो मास मोननै मोनथामनि गेजेराव मोननो हायो आरो आरो दंबावो जोंहा मा खालामनो हायो जेनेबा बेयो ओरैबायदि मोनसे जेन'बा जोंनि मिथिंगाजों गोरोबनाय बा मिथिंगाखौ मिथिंगायावबो बियो गोबां रोखोमनि मदद होयो फाथो आबादा मानोना फाथोआ मोनसे ओरैबादि मोनसे लाइफां बा बिफां बियो मा खालामो जोंनि बुहुमाव जोंनि प्लास्टिक बाहायनायखौ खम खालामनाय हेफाजाब होयो मानो होनना बुङोब्ला जेनेबा जों बेनिफ्राय दुरुं बानाय नालाय जों बे दुरुंखौ जोङो प्लास्टिकफोरनि जायगायाव जों बिनि दुरुंखौनो बाहायनो हायो ज जों जाय प्लास्टिकखौ बाहायो जों बेफोरखौथ' जों मिथिखागौ बेयो जोंनि आ आफहावनि थाखाय माखासे खैफोदगोनां होननानै बुङोब्ला जों प्लास्टिकफोरखौ सावोब्ला प्लास्टिकनि माखासे बियो माखासे गाज्रि गेसा जोंनि बारहावायाव गोरोबनानै जोंखौ हां लानायाव माबा खालामो गुबुंले खालामो दा जों बेखौ नेवसिनो हायो आरो जेनेबा जोङो प्लास्टिक दुरुंनि जायगायाव जोङो फ फाथो दुरुं जों बाहायनो हायो आरो दंबावो जेनेबा फाथो दुर फाथो आबादा हानि हानि जे माबा जायखौ जोङो मा होनो हानि माबाखौ बेनि जिउखौ हानि जिउखौ माने गोरा खालामो आरो मानो होनना बुङोब्ला फाथोआ हा सिंनिफ्राय बांसिन दैखौनो बोखोयो बिराद बोखोयो माने बेनिखायनो ओरैबायाददि मोजां जायो जेनेबा गुबुन खेब बेयाव जों दस्रा आबाद मावोब्ला बै आबादा जोबोद मोजां रजयो आरोना आरो फाथो आबादा मा खालामबावो जेनेबा मोनसे ओरैबदि बे आबाद जेनेबा बियो मा जोंनि ओ बुहुमाव बा जोङो कार्बनदाइअक्साइड गेस हगारोना बेखौ बियो गोबाङैनो बोना लायो आरोना बियो माखासे बिफांफोरनिखौ बांसिन बोना लायो कार्बन डाइ अक्साइड गेसखौ आरो अक्सिनखौबो बिराद बुरजा हगारो आरोना बेनिखायनो मा खालामो फाथो आबादा ओ जोंनि मिथिंगायाव जों बिराद मदद होयो आरो ना दा बेबायादिनो फाथो आबाद मावनो एसेबां जोंहा रां रुफा गारनांगौ गोनांथि गैया जेनबा जों बेयाव खननै खन्थामसो हालेवबायबेयाव जों माखासे रासायनारि हासार एसे होदो ओमफाय जोंनि न'आवनो मोननाय मोसौखि हासार बेफोरखौ एसे होदो बेनि उनाव बेगरखौ फोनानै दोनदो ओमफ्राय जोङो माबाफोर जायैनि ओम फिसाफोर जायैनि जेनेबा मोसौ बोरमाफोर जायैनि जोङो बेयाव ओ माखासे ओम मुसारि खोंथेनांगोन बा जों बारि बा बेरा दुमना होनांगोन आरो बेयाव बारा खरस थाङा जेनेबा नोङो नों बुरजा गायोबा थांगोन इसेबाबो नों बे जे बायनाय बा ओ बारि दुमनाय बेयाव थांगोन आरो नङाब्ला फाथो आबाद मावनाय एसेग्रम नाथाय जोङो बेखौ जेब्ला जों बे आबादखौ मोजाङै जाफुंसार होगोन अब्ला बेनिफ्राय जोङो ओ नांनायनि बारा जों फैसाखौ मोननो हायो खस्थ'आ दं आरो दंनाया एसे जों जेनेब्ला हाग्राफोर जाबा हाग्राफोरखौ फुना होनांगौ सिगाङाव बिनि उनाव जों बेखौ गोरलै गोरलै एसे खिलिजेननायाव जों बेखौ फाननानै मानसिफ्रा ओंख्रि जायो बे जों ओंख्रिखौ ओ ओंख्रि जानो थाखाय बेखौ जों फाननो हायो बेनि उनाव फेदेरनानै जों बेनिफ्राय दुरुं आरो ओम दुरुं आरो मानि फाथै सेरनायनि थाखाय जोङो बेखौ माबानो हायो आरो बाहायनो हायो जोंनि बर'आवथ' फाथोजों बे फाथो आबादजों बिराद सोमोन्दो गोनां मानो होनना बुङला ओ बे फाथोनिफ्राय जोङो बर' हारिया मा खालामो ओम जोंनि बर'फोरा बेनिफ्राय जोङो नारजि दिहुनो बे नार्जिजों जोंना बर'आ गोबां सोमोन्दो दङ मानो होनना बुङोब्ला जेब्ला ओ जोंनि ओ हारियाव ओ जोंनि ओ सुबुं जोंनि बर' सुबुंफोरा जाबाय थैयोब्ला जेनेबा बे थैनायाव जोङो नार्जि अरगारनाय बे माबा दङ हाबाफारि दं जोंहा मानोना जोङो बेखौ गोथै गोथैखौ जोङो गोथैसालियाव सावनानै फैखांबा जोङो लङा दैसायाव दुगैनानै नारजिखौ अरगारबोयो बे नार्जि अरगारनाय जों जोंहा मा खालामो जेनेबा बै थैनाय मानसिजों जोंनि गामि बा जोङ जेबो सोमोन्दो गैला होननानै बे नारजिखौ अरगारबोयो आरो दंबावो जों बर'फ्रा मानियो जेनेबा आलासि दुमसि जाफैब्ला नारजि ओंख्रि संनानै जाहो हरनाङा बिदि होननाय मानो होनना बुङोब्ला जोंहा नार्जि अरगारनाय बे हुदाजोंनो जोंहा बे लोब्बा दङ ओमबा मा होनो जेनबा नारजि ओ रोब्ला हरो गनायनो मा जायो जेनेबा बे सोमोनदो आ गावस्रानायनि खाथियाव फैयो आरो बेनिखायनो आलासि बिदि जाहैनायाव मालाब नारजि ओंख्रि बा नारजि ओ बेखौ जाहोनाङा बे जोंनि बर' सुबुंफोरा फोथायो आरो दा बिदिनो ओ सा नङा जोङ आबाद मावनायनानैबो बिराद जेनब मोसौ म फिसिनानैबो जोङो रांखावरि खामायनो हायो ओ उ भगबाना जुदि जोंखौ अनोब्ला जोङो बेनिफ्राय जोङो गोबां रोखोमनि नांगौ जोंनि रांखौ जोङो बुथुमना लानो हायो आरो दा बेबायदिनो नोंथां जोङो इयुनाव बिदिनो फिन लोगो मोनबावगोन आं बेखौ फोथायबाय दा एसेयावनो दोन्थ'नोसै नोंथां नोंथां खोन